औ खोनादों।
नोंथांजोया मा मावदों?
ओ दाथ' जिरायनानै दं। नोंथाङालाय?
आंबो नै ओरैनो जिरायनानैनो दं। ओंखाम जाखांबायना नों? हानजा
ओंखामखौ दा जानाया जायाखै संदोंसो। नोंथाङा जाखांबाय नामा औ मा ओंख्रि जाखो?
जोंनिया अनलाजों दाउजोंमोन।
औ गोथावानो।
औ नोंथांजोजों नोंथांजोआ एसे फ्रियाव दङब्ला नोंथांजोंजों आं मोनसे आयदा आयदा आयदाखौ लानानै सावरायनो सानदोंमोन आरो।
औ दे सावरायजागोन।
जेन जोंनि बे आबहावा भारत हादराव आबहावाफ्रा माबोरै जों बेफोरनि बागै नोंथांजोआ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन भारत हादरनि आबहावानि सोमोन्दै।
औ औ।
औ दे। जोंङो आबहावानि होनो आबहावा होनोब्लाथ ओ जोंनि बोथोर ना?
औ औ।
बोथोरा जोंनि भारत हादरावहाय ओ जायगा लानानै जायगा गुसु जायगा लानानै जायगा गुदुं। ओम। जायगा लानानै जायगाथ दुङा सुवा बोथोर नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ।
जोंना गोबां जायगा जेरै गोबां स्टेटफोरावहाय ओं बबेबा जायगायाव अखा हानाया खम बबेबा जायगायाव गोबां अखा हायो। आरो बबेबा जायगायाव माने अखानि हानाया बहुत खम आरो बहुत खम बे जायगा याव आरो ओ रांस फ्राव बालाबारि बेबायदि जायगायावसो जेरै जोंङो राजस्थान बायदियावहाय जोंङो बालाहामा दङ बेवहाय अखा बिबांआ एसे खम। औ। जोंङो अखानि बिबाङा जोंनि ओ ओ मेघालय हाद मेघालय स्टेटवहाय बांसिन जायो। एफाय दसे दसेनो अखा। दसेनो आरो माने अखाया जोबनानै बारफोर फैयो बेफोरबायदि जायो आरो। बोथोरा माने सोलाय सोल जाबाय दसे नि उनाव दसे।
औ।
बेबायदिनो जोंहा आरोबाव ओ ओ गुसु जायगा होनो होननानै बुङोब्ला जोंङो एसे हाजो सेर बायदि बेफोरदि जायगाफोरा गुसु जायो। अरुणाचलफोरा जोंआ गुसु जायो
औ
नोंथाङा एसे बुंनानै होदो आरोबाव मामा बायदि बोथोर जोंनावहाय जों नुनो मोन
औ औ औ नोंथाङानो बुंखाबाय बोथोरनि बागैथ' आरो आंनि नुनायाव आबहावाफोरा बेफोरनो जेन अबेबा जायगायाव आबहावाया मोजां आरो अबावबा जायगायाव आबहावाफ्रा जों मोजां नङा जों नुनो मोनो अबेबा अक्सिजेन लानो जोङो खस्थ' मोनो। नङा होनब्ला?
औ नंगौ नोंथां
औ जायगा लायै जायगा बिदिनो आरो बोथोरफोरा अबेबा अबेबा बिदिनो नोगोद अखा हायो नोंथांजोआ जेरै बुंदों मेघालया मेघालया माइसुराम जायगायावहाय बांसिन अखा हायो नामा।
औ मैसुन्दाम
औ औ नैबे जायगायावहाय बांसिन हायो आरो अखाया आरो जोंनि बे आरो बांसिन जोंनि अखानि आंखाल होनबा जों राजस्थान रायजोआव मोननो हायो आरोना भारत हादरनि गेजेराव।
औ
औ जों
दा जोंहा अखानि ओ अखानि ओ खम जायोब्ला अखा हानाया खम जायोब्ला जोंहा मा मा जेंना जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा? खोनादोंना? हेल' हेलौ खोनायाखै नोंथां जेबो हेलौ जेबो खोनानो मोनाखै नोंथांना नेटवर्कनि इसु जादों नामा? हेलौ नोंथां जेबो खोनानो मोनासै।